थां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ।
औ नोंथां खोनादों आं औ। औ नोंथांनियाव आङो जोंनि नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि माइ आबाद। गायनाय जायो बिनि सायाव सामलायनो हागोन नामा नोंथां? औ। औ नोंथां।
ओ औ माइ आबाद होनब्ला जोङो माइ आबादा जाबाय जोंनि बर'फोरनि थांना थानायनि मोनसे राहा बे जों माइ आबाद मावनानै जों गोदो गोदाय‌ निफ्रायनो जिउ खुंबोनाय। दा जोङो बे माइ आबादखौ जों दासिमबो मावो माइ आबाद ओ माइ माइ आबादखौ जोङो बांसिन बेबाय दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
फोराव
औ।
जोङो गिबियावनो माइलि माइलि सोम सोमग्रोयो ओमफाय नों मा माइखौ मावगोन बे माइखौ सोमग्रोबाय ओमफ्राय सोमना लाब नानै बेखौ न'आव हायाव दोनो हायाव। हायाव दोन्नानै बेखौ थास' बिलाइजों खोबनानै गाजा बेरहोयो जेब्ला ओमफ्राय जेब्ला गाजाया बेरबाय अब्ला बै फोथाराव जेराव बे खोथियाखौ फोगोन बेयाव एवनानै दोनखायो नालाय। बे एवनानै दोनखानाय हायाव दब्लायनै दब्लायसे बा दब्लायनै बेयाव फोहै बियो फोनानै जेब्ला खोथिया जौयो
औ औ नंगौ नोंथां औ।
फुसिगोन फुनानै
औ औ नंगौ नोंथां।
औ औ गायगोन बे गायनानै दोनसिगोन आरो ओमफ्राय लासै लासैनो बे माइया देरबोसिगोन ओमफ्राय देरनानै दाव दा एसे देरबाथाय हासार नांगौ जायोबा हासारबो होयो बोरि बोरि जायगाफोराव दै गैयाबा एसे बेयाव इउरियाफोर होसिगोन बेनिफ्राय एसे देरबाथाय माबा होयो‌ ओम हाग्रा हैनायखौ हाग्रा जायोबा हाग्रा थैनायनि मुलिसिगोन औ बिदिनो माइखौ आबादखौ मावो। बेनि उनावनो माया देरसिगोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां औ
उनाव मोनबा मोनबा ओमफ्राय जेब्ला मोनो होमबा बेखौ हानानै लाबोसिगोन खामलाफोर होनानै हायो दानि जुगावथ' आरो मेसिननि जुग नालाय मेचिनजोंबो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
जों सोरबा खासिजों हायो ओमफ्राय लाबो लाबोनानै बे लाबोनानै बेखौ मेसिनजोंनो मारा होयो मेसिनजों मारा होयो सोर मोसौजों सोरबा टेक्टरजों। औ बेनि उनाव बसथाव सोनानै दोनसिगोन। बाख्रिआव दोंनसिगोन।
औ औ औ औ
माइ बिदि आरो दा नोंथांमोनिथिंबो बिदिनो माइ आबाद खौ मावोब्ला हेलै
नोंथाङा जेरै बुंलांलायबाय
औ
नोंथाङा औ ओ जेरै नों बिथाङाबो ओ नों औ जेरै नोंथाङा एसे आगोलावनो होनलांनाय बियो जोंबो माइखौ गिबियावनो जोङो माइखौ आ फख्रि एबा नानै बियो फाथो बसथायाव नौनानै जाहाथे बियो गा जा अरनायनि आरो एसे नोंथां औ बिनि उनाव जों बेखौ प्ला टिकनि बस्थायाव सोरबा बेयाव आ दै हाबनाय नङा नालाय नोंथां गाजा अरनो थाखाय जोङो बेखौ आ फाथोनि बस्थायाव सोनानै दोनो औ सोमनानै बिनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव औ बिनि उनाव जोङो बेखौ ओ दुब्लियाव जोङो बेखौ फोनो थाखाय दुब्लिखौ जों एवग्रोना लानांगोन आरो नोंथां आ जेरै ओ मोसौदो एवोबा नांगोल संगाल बेफोरखौ बाहायनाय जायोमोन नोंथां दानि जुगावथ' जोङो ट्रेक्टरखौसो बांसिन नुसै नालाय टेक्टरनो हालेवो टेकटरावनो गा माबायानो थाखायो आरो नों थां आरो जोङो ओ गिबियावनो माइ ओ फोथारखौ जों हालेवनोबा गिबियावनो खारेकग्रोना लानांगोन बेनि उनाव जोङो सामार हो गोन बिनि उनाव जोङो मैजों समानै खालामना लानांगोन आरो बेखौ समान जानो थाखाय मैजों बिनि उनाव जोङो बे ओ खोथियाखौ जोङो एसे एसे आखाइजों फोस्रोनाय जायो आरो नोंथां सारनानै फोनाय जायो एसे एसे जाहाथे बियो ओ समानै आ रज'यो नंगौना नोंथां
आरो नों औ आरो नोंथाङा होननाय बायदि जों बेखौ ओ बियो जेब्ला ओ खोथिया लायो अब्ला जों बे खोथियाखौ आखाइजों ओ फुनानै जोङो दुब्लियाव जोङो गायनाय जायो आरो आखायजों गसा गसासे गसासे होनानै नोंथां औ-औ दानि जुगावथ' बेबो मिसिंजोंसो ओंखारबाय मिसिंसो नुसै जोङो बेखौ। औ-औ बेनि उनाव ओ जोङो गायखांनानै बियो जेब्ला ओ मोनो अब्ला नोंथाङा जेरै बुंनाय बायदि जों खासिजों हागोन दानिया ट्रेक्टरबो ओं मेचिंबो ओंखारबाय नालाय जों मिसिंनदोबो हा खाना हायो आरो नोंथां औ-औ-औ आ बिनि उनाव जोङो बेखौबो नानायनि उनाव बियो आलादा आलादा ओंखारगोन आरो नोंथां जेरै माइआ आलादा आरो सिगाबा आलादा खारगोन आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो सिगाबखौ जोङो औ औ नोंथां आरो बिनि उनाव जोङो जिगाबखौ मोसौनोबो होनायाव जोङो बाहायनाय जायो। आरो नोंथां नंगौना नोंथां? औ-औ-औ-औ आ आरो जों आबाद होनब्लाथ' गासिबो गोलैजोबो जेरै मागा आबाद टिसि आबाद जेरै जोंनि दैज्लां बोथोराव गायनाय लाव आबाद लाव, जिंखा खुन्द्रि' पटल बेफोरखौ जोङो गायनाय जायो आरो नोंथां दैज्लां बोथोराव
नोंथाङा जिंकानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ-औ नोंथां। फोरमायनो हागोन ओ जोङो जिंखा औ जेरै जोङो जिंखाखौ गायनो थाखाय गिबियावनो जोङो बिनि ओ जोलैखौ ओ गलायाव बायनानै लायग्रोनांगोन बेनि बेगर नोंथां औ बिनि उनाव जोङो बे खौ ए थख्रि एबा बेयाव जोङो जावायना दोननांगोन आरो बिनि बेगरखौ एसे गाजा अर होनो थाखाय नोंथां औ बिनि उनाव जोङो ओ फोथाराव फोनो थाखाय जों फोथारखौ मोजाङै एवग्रोना लानांगोन आरो नोंथां बिनि उनाव जों एवखांनानै बे खौ जोङो दिप खोना लानांगोन नोंथां दिप बिनि उनाव जोङो बेयाव ओ सो बैसां गायना होननाय जायो नोंथां बैसां जाहाथे बियो ओ मान लानो हायो आरो देरब्लाथाय एसे ओ मानला खांनो हायो आरो। औ बिनि उनावनो जोङो औ बिनि उनावनो जों बेदेरबा जोङो ओ जिंखानि फिथाइफोरखौ मोननाय जायो जेरै ओ जिंखाया मोजां जानो थाखाय जोङो। ओ दानि जुगावथ' रासायनारि हासार बाहायनाय जायो नालाय बिदिनो जोङो ओ गोबोर खिनि हासार खानस्रिनि हासार इउरिया हासार पटास हासार बेफोरखौ होनानै जोङो ओ जिंखाफोरखौ एसे मोजां सिन ओ खालामनो हायो आरो बेब फोर हासारफोरखौ होनानै जाहाथ थे फिथाइफोरा एम्फौ जायैनि मोजां जानायनि थाखाय आरो नोंथां नोंथाङा एसे बेसर आबादनि सोमोन्दै आ